हेलौ अबाव दं?
नै ओरैनो दंलाबायो गामियाव ।
दा मा खालामदों? खोनायाखै माथो मा होनदों?
एह ओरैनो जि
आदसा सोर सोर दं?
आं हारसिं दं । अय माबासोमोन फथल फथलजों आलु ।
आतसा ।
आङो नै ओरैनो जारायना दं ओरैनो जिरायना दं।
अ मबाव दं?
उम नै लामायाव दंफैयो एसे बेरायफैलाबायदों।
सोर सोर दं?
उम गथ'फोर दं।
अ न'-न'आव ना गामियाव?
गामियावनो दं।
अ
उम।
जेनबा अखा हादना हायाखै दिनै?
हा?
अखा हादोंना हायाखै होन्दां?
हायाखै गैया अखा हाबा माइफोर आलिफोर दाननो हाग दानायहनो हागौमोन अखा गैयिनिनो गैया दाननो मोनाखै आलिफोरबो।
अ सा- सानदुं दुंगासिनो जों खैनो। हानाया जोंखैबो हायाखै हानायालाय।
आतसा गैया अखा हाबालाय मोजा जागौमोन। बोथोरा थान्दा जागौमोन।
उम
ए।
थाथ ओम थार्टि फाइभ डिग्रि दावखोदों दोनै।
एबार-एबार गायनो मो औ एबार गायनो मोनाबा मा जाबावगोन?
गैला गोरान खेथिफोर मावना मावलाबायना जायाबा उफाय गैला।
हा ओरैनो बांसिन मा गोरान खिथि जायो जेनेबा नोंसिनिथिं?
ओरै जोंनिजाय गोरान खिथियाथ' बांसिन बानलु गायो बा गायनायालाय।
अ मा बानलु?
बानलु सिब्र गायो।
गार एखौ बांसिन मावो बेखौनो बां बेखौनो बांसिन मावो नामा?
उम गोरान खेथिया दा बोसोरनै बोसोरथामसाया बेखोनो बांसि
हायस-हायस दामाया सोलिना दं गोरान खिथिया?
बेनो बानलुआनो। हाइसाव बानलुआनो बानलु सिब्रयानो सोलिना दं दा
आ दासान्दि आरोना?
उम नोंसिनालाय मा गायो गोरान खिथिया?
जोंनाबो बिदिनो मैगं थ दंलाबायो गोरान खिथि।
गोरान खिथिया।
गोरान खिथि ओरैनो दा मैगंफोराथ' ओरै बहल, जिंखा, बेफोरो आरो
आ जोंना ओरै बालाबारि। ओरै जानाय जानो नागिरालै बिदाया
आ। थिंनन दानिना गाय
एसे माबा खोमा दै हायो खोमा मानो हाया बाला नङा खोमा बांद्राय
ओ।
जोंसो बालाद्रायना ओखायनो जाया माने
ओ जोंनिजों गिसि आरो गिसियालाय एसे
ओम।
हाया ओरैनो दा बानलुफोरा दंना गैला बिदि।
हा दा गैथला बारु उम दा माइ गायगोन ना माइ गायखांनाय जेथिया सिजोन जोबगोन अब्लासो जागोन। माइ मोनहां मोनहांबासो जाहैगोन माने। ओम
बानलुखौ जेनेबा गाय गायखांनानै फिथाइ मोनोना। बे जोब जोबनो
नंगौ ओरैनोथ जेबो खालामा दानस सुस्रांनानै बेखौ माने साफा खालामनांगौ जायो माने।
जेनेबा मा बानलु
माबोरै गायो जेनेबा आलि खोना गायो ना मायो?
अ बानलुखौ ट्रेक्टरजों फार्स्टआव हाखौ दुल दुल खालामग्रोनांगौ आरो जाहाथे हाग्रा रज'यैनि मानेबा ओफ्राय हाग्रा गैयै जायो आरो ना ओमफ्राय हासार सा सारग्रोनांगौ फार्स्टआव ब्रयलार खिफोर सारो आरो ब्रयलार फिफोर सारनांगौ।
दा
अला स नंगौ नंगौ बयलार खि साराबानो जाया माने हासारा हासार गोनां नांथारगौ हासार होथारनांगौ। हायाव नङाबा जाया।
एारि मा मा हासार हैयो?
ओरैनोथ' ब्रयलार खि होयो ओमफफ्राय बिराद दंलै बेयावबो हासारफोरा बिराद बुरजा बुरजा दं मा नामफोरखौ आं बांद्राय मिथिया। लाङा माने
औ।
हानि होनांगौ एम्फौनि होनांगौ आरो हायावनो होखानांगौ एम्फौनि मोनथाम मोनब्रै सिस्टेमसो दं। ह
माने हायाव गायैनि सिगां होखायो आरोना?
औ गायनि सिगांनो होखानांगौ ओमफ्राय जुथिया आलि बानायगोन ना आलि बानायबा आरो आलियावबो होबावनांगौ।
ओ जेनबा आलि आलि आलिफ्र जेनेबा हाग्रा बायदिसिनाबो रज'यो ना
उम।
जेनेबा माबाफोर होयो नामा आलिसाफोर?
आलियाव ओरैनोथ' माबा सोङो मालसिं सोङो। माल्टिन प्लास्टिकआ बेखौ सोङो माने नङाबा बिराद हाग्रा जायो माने
औ ओ जेनोबा एखौ हो रज'नो हाया आरो ना
ओम माने साइद साइदआव रज'यो होमबाबो साइड साइडनिखौ माने मुलिजों बुथारनो हायो होमबाबो बै माबानिखौ बिफांनिखौ बोरै बिफां आव नांलाबायगोन ना ओंखायनो बिफां जिं जिंआव माबा होयो माने मालथिं सोङो
ओ इदिसो दाथ' जोबसा दाथ' जोबस्रा जोबबाय ना
दा गैथ'ला गैनायालाय दा माइ गायनो दुब्लिखौ इसे साफा खालामदो आरो ना बैखौ जिथु बिफांफोर थायोना बेखौ दानस्रांनानै बोस्रांना
औ बे आरोना
औ बेखौ बोस स्रांजोबनांगौ आरो बोस्रांनानै साफा खालामनानै गायनांगोन आरो बुस्थुआ
जेनेबा दा औ माबायाव जेनेबा बानलु गायखांना माइ गायो आरो
ओम
ओ आरो माइ गायखांबाथाय बानलु गायसिगोन आरो
ओम नङा माइ मोनहैहां जाबाथाय माने माबाखायो गायखायो बे समावनो
औ
जेनेबा बानलुखौ दा बेसेयाव जावैयो जेनेबा ओ दाद फुल जावैया नालाय मा मा समाव जावैयो
बानलुखौ जेनेबा दानो माबाखानांगौ माबानांगौ माने फिथाइ मोजां मोजां नायनानै
औ
बेखौ माने फोरानना दोननांगौ फोराननानै माने ओरैनो गोथाङै बांसिन हाखावयो हाखावनानै बेगर खौ एकस्रा खालामना दोनखानांगौ
ओम गो-गोमोनखौ हाखावो ना गोथांखौ?
गोमोन गोमोन मोजां मोजां फिथाइ गिदिर गिदिर थायोना
औ
बेखौ माने गोथाङावनो इदि मोन मोनखानायावनो आरो गोथांबो नङा मोननाय समावहायनो हाखावनानै बिनिफ्राय बेगरखौ एकस्रा खालामनानै दोननांगौ आरो माने फोराननानै फोराननानै माने एसे फोरानस्रोनांगौ आरो बांद्रायबो नङा।
ओ
नङाबा गेस्रेमद्राय जाबाबो आरो बेबो रजआ ना
औ
जै आर
जेनेबा माबोरै जावैयो जेनेबा
बेखौ जावयैनाया फास्टआव इदिनो गोबोर हासारफोरखौ माबानानै डिसबथल गिलासा
दङ
अवान टाइम गिलासफोरा बिदियावहाय माबानांगौ माने हासारफोरखौ फार्स्टआव मोजां गोबोरखि हासारखौ मिक्स खालामदो मिक्स खालामनानै बेखौ सान्द्रिजों सालिबावनांगौ माने जाहाथे गथा गथि थायिनि आरो बानलु रोदाया मोजाङै माजों हानायनि हासारजों हानायनि ओं हास फोरावहाय दै होबाय थानांगौ गेजेर गेजे जेराव दै होआबा गरमा थैजोबो ना रानजोबखायो सानसे बेयाव मोनाब्लियाव फुंङाव होआबाथाय गैलाबो रानजोबखाबाय अखानायै
ओ
बिदि जयो माने
उम जेनेबा देरनो गुस्लायो
बिदिनो इदिनो नोंगौ मास मोनसे मोननैसोआ नांखागौ देरनायावनो मुलिबो जाहानाव गायखांनानै सप्तासे थानानै जै बिफांङा एसे गोरा जाबायना एसे गोरा जाबानो बिफांङाव मुलि सारखोनांगौ माने मुलि बिफांनि बिलाइनि बिलाइ रजनायनि थाब
ओ
मुलि सारखानांगौ बे समावनो
उम
गंगार मा मा होनो गंगारफोर जायोनोलै बानलुआबो बिराद आबदाल लायाबा जाया
ओ
आबदाल लानांगौ आबदाल लालांबासो जालांयो नोंङाबा जाया
ओ
नोंसानालाय मा मा अब ओ नोंसोरलाय मा खेथि मावो नोंसोर मा खिथि मावो गोरान
ओरैनो
आतसा दा बहलफोरालाय बेसेबां दाम?
बारबाय बिबारा बारनायालाय
आतसा थाय थवाखै माने
ह ह दासो माने देरनानै बिबार बारहांदों दासो बिबार लांहांजोबबाय ।
आतसा ओरैनो नोंहा मा मुलि होयो जेनबा। मुलि इउस खालामनो खालामा?
मुलि इउस खालामोना खालामा?
ओ बिबारनि मुलि होनांगौ होनायालाय भिटामिननि उम बिबारनि
थायोना फिथाइ थायनाय टाइमाव ओरै फिथाइनि मुलि होयो आरो